औ नोंथां खोनादों।
खोनादों ना नोंथां? औ औ बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि हाग्रानिफ्राय मैगं नागिरनानै जानायफोरनि सायाव रायलायनोसै ना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो हाग्रानिफ्राय जों बर'आ मा मा मैगं जा होयो‌
औ औ जागोन नोंथां आंनि मिथिनाय बादि ब्ला जिहेथु ओनस सोल जोंनि इखिनि ओनसोलाव बर गामिनि ओनसोलाव नुबोदों। गोदोनिफ्रायनो हाग्रानि मैगं खौ मा मा रज दों आरो मा मा रजयो मा माखौ खाथिं होयो बेफोरखौ एसे एनै मोनथिगौ आं
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंदि जोंनि बे बर' गामियाव ओ आइजो फ्रा हाग्रानि मैगंफोर खौ जों बा लामा बा लामा द'था बा बारि बा हाग्राफोराव खाथिंनाया बायदिसि ना मैगं थायो। बेफोर जेरै ओ थास' आरो थास' बिबारफोरखौबो खायो बेदरफोर खौबो जावख'यो, दिंखि या मान्दिया हेलांसि बायदि बायदि मैगं थायो आर आरो
नंगौ नंगौ नोंथां।
गोबां जातनि मैगं थायो जेरै जों थास'फोरखौ थास' जावनो थांबोला जों खदाल लाना थांफायो। जोंथ' आरो हाग थास'आथ' आरो गायनायबो थायो आरो हाग्रानिफ्राय बांसिनाबो हाग्रायावबो रज'खायो नालाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
बे गासिबो बाहागोखौनो जायो। हाग्रानि थायस'फोरखौ जेरै जोङो बेदरखौबो लाबो आरो बिबारखौबो खाना मोनो। बिबारखोबो जायो थास'नि आरो इखि थास'नि आथिं आथिंखौबोथ' जायो।
औ औ।
थास'नि आरो बायदि बायदि बाहागो गासैखोबोसो जाजोब जाजोबफ्रामोआनो। थास'नि नोंथां आरो जोङो हा ग्रानि बायदिसिना मैगं जों जानाय जाबावो आरो बेफोरो दिंखियाफोरखौ जोङो जेब्ला दिंखियाफ्रा दिंखिया रज'सोयो सिजोनाव फायो अब्ला जों खाथिंनानै मोनो बेफोरखौ जोङो खाथिंनानै बा गावबो जानो लाबो बा जों फालांगियावबो बाहायनो फाननो बा बेफोर फालांगि खालामनोबो बेफोरखौ खानानै लाबनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
आरोथ' गोबां मैगं बेबायदिनो हाग्रानि मैगंफोरबो हे-हेलां सि बायदिसिना बुथा बायदिसिनाफोरखौ खा थिनानै लाबनानै जों ओनसोल फ्राव सक बा बाजारफ्राव गामिनि आइजोफोरखौ ज'नानै फाननायफोरखौ नुयो। जाहाथे बेसोर बेफोरखौ फाननानै गावनि नखरखौ मोजाङै सोलिनो हायो रां रुफानि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो नोंथांमोना औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हाग्रानि मैगंफोरखौ मा माखौ खाथिनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो माबायदि जायो
ओ बियो नंगौ नों बुंनाय बायदि दानि थास थासखौ जोंहा मेरला रोखोमाव बरफोरा जेरावबो जायो नङा होमबा नोंथां आरो थासआ मोनसे ओ जेरावबो मोनला बबायनाय माने लामा खामा थाबायबा मोननाय एसे हाग्राफोर थांबानो मोननाय बे गोरलैसिन माने जायो आरो गोरलैसिन माने जेरावबो मोननो थांनाय बेफोरो माने बारा माने मोननो थाङै मैगं नङा मोनजोबो ओंखायनो जों बरफोरा जेरावबो जेरावखि थाया मानो बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो जेरै जोङो थास बिथराइ जायो थास बिथराइखौ जों ला लाबोनानै ओ नाफामजों जाफैयो ना गोरानजों जाफैयो अमा रानखुनलाजों जाफैयो नङ होमबानोथां जोबोद थाव जायो आरो ओमफाय दासो नों बुंनाय बादि जेनेबा दो थास'बेदर थास'बेदरखौबो जों जायो नंगौ आ था- सबेदरखौ जों मेसेंआव बांसिन मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बे थास'बेदर खौबो जोंओ माने जोबोद गो- थावैनो जायो अमा बेदरजों जायो
औ
नाफोरजों जायो बेफोरबायदि आरो जों लानानै फैनाय समावहाय माने बेफोर बुस्थुआव मोनसे ना- नागिरनानै जानाय खस्थ' खामनानै जानाया गोथावसिन जायो बांसिन आरो बायनानै जानायनिफाय माने बेयावहाय नों गोजोननाया बांसिनदं आरो ओमफाय नों बुंनाय बायदिनो आरोथ' थास' बिबार थास' बिबारखौनै दैलां फैलाइबाय जोंहा बिराद जानायनि थम जालायबाय थास'बिबारखौ जोंओ ना- जों ना गोरानजों जायो अमा बेदर गोरानलां जों जायो दाउ बेदरजों जायो मैथा होनानै जायो आरो जाहाथे जोंनावहाय गोदोननायाव माना होननानै जों मैथाखौ होफानाय जायो आरो
औ औ नंगौ
आरो बिदिनो जों मा मा जायो होननानै बुङोबा जोंहा मा- बा नैबेयाव फैलायबाय अ दि-दि-दिंखिया दिंखियाखौ मिथिखागौना नोंथां?
औ मिथिगो
खियाथ' जोंहा एकडमबारे दं जेरावबो मोनलाबाय मुवा आरो माने बुस्थुआ एकडमबारे बेखौ जोङो ओंख्रि गैयाबानो खाब्रबनानै जानाय बुस्थु आरो बेयो। होद दोनै ओंख्रि गैयालै होननानै आं दिंखिया खायैनि होननानैबो लानानै फैनानै जाफैनानै ओ बेखौ जोङो जेनेबा एवनानै जायो दावदैजों एवनानै जायो गावगोजा एवनानै जायो आलुजों एवनानै जायो, सोरबा-सोरबाया ना बेदर आवहाय गारस ननानैबो जाफायो। माने बेबायदि आरो नङा होमबा नोंथां? उम जानोबो गो थाव एकडमबारे गैबावबायसो समावहाय दालि जहलफोरल' थायोबा नोंनाव जुदि जेबो गैयाबा बेखौ खाब्रबनानै जानायखो जों नुनो मोनो आरो। आरो बिदिनो जोंहा बि दिनो मोनलाबायबावनाय होनोबा जोंहा जारि मैगं होननानै बुङो नङा होमबा जारि। उसुमाय उसुमाय, बिलाइ जारि मैगंखौ जों जाफैयो ओ जारि मैगंखौ जों माब्ला जायो होनना बुङोबो बांसिन जोंहा जेब्ला देहाया दुरबल लोमजाहां मोनदों। गगा मोनदों देहाया गोजोननाय गैया। बै समाव जों बांसिन जारि मैगं। खौ जानाय जायो आरो। माने ओ दाउ बेदरफोरजों जाफैनाय जायो। ना दाउ आथि गोदोना खर' बेफोरजों जाफैनाय जायो माने नाजों जानाय जायो मेरला रोखोमजों जों जायो आरो माने जाहाथे जोंनि दुरबलफोर मोननाय, माने बेफोरो थाङो आरो।
औ औ।
उम आरो जों समा माय माने माबाबो खालामो हाग्रानि मैगं होननानै बुंङोबा मैखुनाबो' गोलैगोन नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
मैखुनखौबो जोङो समाय समाय नागिरनानै लानानै फैनाय जायो आरो जेरै नै दा गरम बोथोर जों गरम बोथोरावहाय हाफाआव मैखुन जों मेरला मोनो। नङा होमबा? हाफाव मैखुन। बेरनाय जों मेरला मोनो। बेनि उनावहाय बिजि मैखुन होनो बिजि गोरलै गोरलै गोरलैनो, बेखौबो जों जाफैयो लाबोनानै बे मैखुनफोरखौबो। माने बिजि मैखुनना दा खम जालांबाय आरो बे हाफाव मैखुनफोरखौ बांसिन मोनो आरो।
उम
उम बेफोरखौ जाफैनाय जायो माने बेफोरो जाहैबाय गामि ओनसोलाव थानायफोरा बांसिन मोनजायो आरो बेफोरखौ आरो बिसोरो बे खस्थ' खालामनानै जानाय नालाय बिसोर बांसिन मोजांङै मोनथिबावो आरो जानायफोरखौहाय।
औ औ।
औ दा नोंथांमोनथिं मा मा जाबावो ओरैनो?
ओरैनोथ' नोंथां ओ जोंनि थिं ओ बैफोर बायदिसिना माना मुनि माना मुनियाबोथ' बांसिनानो थाफ्रामो। जेब्ला जों माइ अ‌ आबाद। फोथारफोराव ओइ दब्लायफोरावनो नुयो बां सिनानो नुयो जे जों माइ गायखां माइ। गायनाय खमायावथ' थायाना। बयबो हालेफोर एवजोबो। बियाव माना मुनिफोरा थानो नागिराना जेब्ला माइ साय गायखांनानै ना हाखांजोबनानै माइ लाङो अब्ला मान मुनिया कमन बाय फ्रायानो थाफा-थाफ्रामजोबो द'ब्लायफ्राव। बेफोरखौ खानानै ला जों बे बेथ' मुलि मैगं ना बेफोराव जेबो मुलि सुलि साननाय जाया। गोबां मोजां जायो जानो आरो बेफोरखौ जों ला हमनानै आलु फोरजों एवनानै जायो बा माना मुनि गोजाबो एवना जानो हायो। एसेबां मोजां नाङो आरो औवा गोजामफ्राबो गोलैयो नोंथां
औ औ
औवा गोजामफ्राबोथ' ओ रज'नाय मोनसे मेगं बेखौथ' मैगं हिसाबैबोथ' जानो हायो। जों बेफोरखौ औ औ औ औवा गोजानि औवा मेवाइ बेफोरखौ लाबोनानै जों अनला खारैफोरावबो होलाना मोजां जायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
गोबां बिदिनो थाबावो नोंथां ओं आरो मैखुम मैखुमखौथ' नोंथाङा होनलांबाय आगोल बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो गोबां फ्राय जोंनि नसोलाव बायदिसिना मैगं नुनो मोनो जेरै- जों मैखुम बेफोरखौ कमन नुयो आरो मानामुनि आरो ओ माबा थास' बेफोर दिंखिया बेफोरखौ बांसिनानो नुनो मोनो आरो नोंथां अ बेनिफ्राय गुबुन बिदि हाग्रानि मैगंफोरखौ बारा नुनायखौ नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जोंनिथिं बां फ्राय बिदिनो रज'न नागिरा बांसि आरो मान्दिया हैलांस नसिफोरखौ रुजुनायखौ नुयो। बेनिफ्राय गुबुन बारा बिदि मैगं रज' आरो नोंथां। माहाथे गै दा फोर हेलांसि मानदियाफ्राबोथ' ओ हाब बा दैफोरावनो रज'यो। दै थानायफ्रावबो दै थानायफ्राव रज'नायाव गोबां थायो। बेफोरखौ खाना लाबानै बेफोरखौबो थावजों मोजाङै एवना जायो आरो नों। थां औ नोंथाङा बिदिनो माबा। बायदि मैगंफोरखौ मोजां मोनो हाग्रानि मैगंखौ नोंथाङ खोनथालाय
औ मोजां मोनो जेनेबा जोङो। हाग्रानि मैगंफोरखौ मोजां मोनो होननानै बुंबा आंथ' गासिखौबो मोजां मोनो। ओ जेरै बे थास' थुस' बेफोरखौ नों दहाय बुंलजोबबाय आरो जोंहा माखासे। मेरला जोङो जायो जेरै बासिखा बिबार नोंथाङा मोनथिगौ ना बासिखा बिबारखौ।
औ मिथिगौ।
बेखौ जोङो माने अनलाजों जाफैयो। ओ माबा जों बेखौ लानानै फैनानै बेखौ जोङो ओइ गावनि माबानिफ्राय खेबख'नानै बख'नाय जायो आरो। बेखौ सायखांनायनि उनावहाय जोङो एवनानै लाग्रो खारैजों खारैजों एवनानै लानायनि उनावहाय जोङो दै होयो बिरादनो दै ग्लाब ग्लाब जेब्ला गोदोबो जों अनला उरखानायखौ होनाय जायो आरो। जों बेखौ बासिखाखो मांसिन। बांसिन अनला अनलाजों जानाय जायो आरो नोंथां। बेखौहाय अनला जानो। जों जोबोर गोथाव नाङो आरो जानानै बिनि उनावहाय जोङो आरो बासिखा बिबारखौ सोरबा सोरबाया माने बाथोनबो जायो माने खारैजोंहाय थुग्लिनानै बाथोनबो जायो ना फिसा फिसा फानानै बिदि बाथोनबो जायो आरो माने जोबोद गोथाव जायो मानेफोरो माने जानानै माने गोजोननाय दं आरो नोंथां। बेफोरखौहाय माने औ नोंथांमोनथिं बिदिखौ बास खौ जागोन ना जाया बा मोनोना मोना।
मोनो नोंथां जायो नोंथां बुंनाय बायदिनो जायो नोंथां। नोंथांमोन जोंनो बुंनायफोरा गोरोबफ्लेबाय। अब्ला नोंथां जोंनिया समाबोथ' एसे जालांबाय जों जि खिनि हा खौहाय दानिब बागै सावरायदोंमोन बेखिनियावनो दोनथ'सै सोंथाब समनि आंखालाव औ गोजोन्थों नोंथां औ